हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दं द ना नोंथां?
औ फ्रि दं नोंथां।
अ होमबा नोंथांजों सावरायनानै मोनसे ट्रफिसो लानानानै फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन मानो हाया जानो
अ थैनो जागोन नोंथां बिफां लाइफां गायनायनि
औ हागोन दे
होमबा नोंथांनो फोरमायनो हानोसै
औ।
ओ मानो होनबा नोंथाङा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो। गायनांगौ जायो फाइभ जुनाव फाइभ जुनावथ' नोंथां दंफां लाइफां गायनांगौ जाखायो।
औ। आरो
फाइ फाइभजुनावथ' सोबबो मानसिफ्रानो दंफां लाइफां गायो। आरो जोङो दंफां लाइफां गैयाबानो जोङो हां लानो हानो न हाया।
औ।
आरो जों बिदिनो दंफां लाइफांफोर दंफां लाइफांफोर जोङो बिदिनो गायनानै देरबाथाय जोङो बिदिनो सान्दुं गोसाफोराव जों बिदिनो दंफां लाइफं सिंफ्राव थानाय थायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों इदिनो दंफां लाइफांफोरखौ जों जेरै इदिनो ओ खोदोम खोदोम खोदोम बिफां बिदिनो थाइजौ फिफां बिदिनो सेलेखा फिफांफोरखौ जोङो बिदिनो देरबा जोङो ओ मेसिनजों हानानै बाथामफोर बानायनानै जों बिदिनो न'फोर लुनो हायो
ए
आरो इदिनो जोंनाथ' इदिनो ओ बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो
औ नोंगौ नोंथां
बेनिखायनो बिफां लाइफां गायनांगौ जायो। आरो गामियारिफ्राव जों बिफां लाइफां थाबासो जों गामियारिखौ जों समायना नुोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खायनो बिफां लाइफां थानांगौ आरो सबावबो गासिनाबबोथ' न'खर न'खर दंफां बिफां लाइफां दाखायो जेरै बिदिनो गय बिफां थालिर बिफां ओ आमलाइ फिफां थाइजौ फिफां खान्थाल फिफां ओ बिदिनो खुन्दै बिफांबा था थायो आरो नोंथां सबनावबो
आरो ओ बिफां लाइफां होनना बुङोबाथ' जोङो दंफां गैबानो थांनानै थानो हाया नङा होनबा नों दा आरो बिफां ला बिराद दानि दिनाव बिराद दाम गोसा गोसा बिफां लाइफां दङ जेरै साल सिगुन गाम्बारि बेफोरो बिराद दाम दाम आरोना।
ओ
आरो लोर बिफां होननानै बुङोबाथ' लबोर बिफाङाबबो बिराद दाम गोसा आरो बिराद बिदिनो माखासे दंफांफोरा जोंनो गलामैनो बांसिनानो फिथाइ होयो जेरै थाइजन खान्थाल बिदिनो आरो
उम
लिसु आसफल नासफुथि बेफोर गासिबो बिफांफोरानो जोंनो फिथाइ होयो आरोना
आरो माखासे हा
आरो जों औवाजोंबो जों औवाबो थाइगानानै थां औवाजों जों न' बलोननो हायो आरो जों मा होनो बिदिनो बारिफ्राव जों बिदिनो। दाउ अमानि बिदिनो बोरमा मोसाहानानैनो थांैनि थाखाय जोङो औवाजों जोङो बेराबो दुमनो हायो आरो नोंथां।
औ।
आरो दंफां होननानै बुङोब्लाथ' जों दंफांजों बिराद बुस्थु बिफां-लाइ बिफां जेनेबा बिफां लाइफांखौनो बुंबाय जेनेबा बिफां लाइफांखौथ' जोङो बिदिनो। बांसिन दानि दिनावथ' बिराद खामानियाव बाहायो जेरै न' लुनायावनो बाहायो। हनायैन बुंबोदनो जोङो बिदिनो खेमसि बाथाम होनायावथ' जों दंफां गैयाबानोथ' जाया। बिदिनो आरोबाव बिदिनो न' लुनायावथ' जोङो दर्जा खिरखि बेफोर गासिबो जों बाथारनिफ्रायसो जायो आरोना आरो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो। लेखा फरायनो थाखायबो टेबोट गैयामोन आरोना बेनिखायनो जोङो लेखा फरायनो थाखायबो जोङो टेबोल दिहुननानै फरायोमोन आरोना। बिदिनो दानि दिनाव दंफांजोंनो थटेबोल बानायो आरो गोदोनि दिनावथ'। हायाव सोंखाव जला बायनानै जायोमोन नाथाय दानि दिनाव टेबोल मार बानायनाय टेबोल बेनिन्सि दडेक्स बेफोरबायदि बानायनो हाजोबबाय आरो आरो उन्दुनो थाखाय सिगांथ' बिदिनो हायावसो न'खर फेमिलि गासैबो ज' ज' उन्दुयोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव बिदि दंला आर ना दानि दिनाव बिदिसिना बानायनानै गावबा गाव हारसिं हार बिों गरम बोथोरावाबबो हारथिं हारथिं गोसो बायदि आरामैनो उन्दुनो हायो आरोना नोंथां
ओम।
आरो जि दोननो थाखाय सिगांथ' बिदिनो ज' ज' बिदिनो बा बस्था नङाबा माबाफोरावसो बाक्सुफोर बिदिनो बानायलाबायायनानै दोनना बायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव आलना बेफोरबायदि बानायजोबनानै। दोनजोब आरो आरो दंफांजों बिराद समायना रमायना गद्रेस बानायनाय जायो आरोना।
ओम आरो नोंथां बिदिनो बार'खा बिदिनो फैबाथाय जों बारहुंखा फैबाथाय जोंना दफां लाइ बिफां लाइफथ' बायोन नोंथां बारहुंखाफोर फै बिदिनो बिदिनो बारहुंखा फैब बिदिनो बायबाथाय जोङो। फांसेयावनो लस जायो फांसे बेदिनो फांसे गायफिननांगौ जायो आरो दां फांसे
औ।
दानि दिनाव आरो दंफां लाइफांखौ न' गुदि गुदियाव दोननांला आरोना न' गुदि गुदियाव दोनबा दानि दिनावथ' दंफांफोरा बायबाथाय मानसिफोरखौ लांखायो आरो बेनिखायनो दंफांफोर गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ न' गुदि गुदियाव गायनांला आरोना एसे गोजान गोजान न'आव बबेबा बागानफोरावसो गायनांगौ आरो ना दंफांफोरखौ
औ बिदिनो आरो जों जानाय फिथाइफोरनिबो जों बिफां लाइफां गायनोबो हायो बिदिनो जलफि फिफां बिदिनो बैग्रि बिफां खान्थाल बिफां आरो बिदिनो आफल बिफां आमलाय बिफां आरो लेथिखु बिफांखौ बिदिनो जानाय फिथाइफोरनिबो जों बिफां लाइफां दङ गोबां रोखोमनि।
औ जों बेफोर बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइफोरखौ जोङो माखासेखौ आसा खालामनाबो दोननो हायो जेरै बिदिनो बैग्रि बैग्रिखौबोथ' जों आसार खालामनानै दोननो हायो। बैग्रिखौ जोङो आसार खालामनाय होनना बुङोब्ला जों गिबियैनो बैग्रिखौ मोजाङै खननानै जों बेखौ मोजाङै दैजों सुनानै जों बेखौ मोजां जायगायाव सान्दुङाव आरो मोजां रानजेसिम राननांगौ आरो ना रा फोराननांगौ आरो। ओमफ्राय बेयो मोजां मोनबाथाय जों बेखौ बरयमाव सोनांगौ आरो आरो बरयामाव सोबाथाय बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय ओ गुर एसे होनानै दोनो आरोना।
जोङो आंथ' नोंथां बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफांखौ गायबाय थायो नोंथां फांसे दानफांखौल फांसे गायखाथारो आरो नोंथां। बिदिनो साल सिगुन। बिदिनो सेलेखा दंफां खोरोम दंफांफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बे न' लुनायफ्राव बेफोरो बाथामफोर बाथामफोरनि थाखाय जोंना गोनांथि जायोना ओंखायनो बेफोर बाथाम जानाय बा बिफां लाइफांफोरखौ आं बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां खोनायाखै नोंथां।
ओ खोनादों नोंथां।
औ मोजां आरोना बेफोरबायदि बानायना लानो हाबा।
नोंथाङालाय मा मा बिफां गायो ‌?
आङो बिदिनो बिफांफोरानो जाहैबाय आङो गाम्बारि बिदिनो ओ लाइ दलर बेफोरबायदिखौल' गायनाय जायो आरोना आङो बिफां लाइखौ आरो जेरै लाइ दलर बिफाङाबोथ' बिराद बिदिनो आङो बिदिनो साइथिं साइथिंना मा दंफां दंना?
ओ
साइथिं दंफाङाथ बिराद इदिनो बाथामफोराव माबायाबाबो जोंनि इदिनो ओंखाम संनानै जानायफोराव जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो आरोना साइथिं दंफाङा एसे थांबा नाथाय बिराद सायख्लं सायख्लं बिराद गिदिर गिदिर मोजां जायो आरोोना बेफोरखौ बन जानो थाखाय बिराद मोजां आरोोना बिनिखायनो बे बििफांखौ गायो आरोोना आङो।
ओ आरो दाथ' दैज्लां बोथोराव बिराद गरम जायो सान्दुं गोसा जाथारदोंना ना नोंथां? जोङोथ' जोंथ' गरमाव जों बिफां लाइफांनि बार गैयाबाथ' जों थांनानै थानो हाया नालाय ओंखायनो जों बिफां लाइफां गायनांगौ।
सानसुआव लोब लाइननि बारा बिराद गुदुं जायो आरोना थानो हाया जायो आरोना।
उम ओंखायनो जों इदिनो औवानि औवानि सायहा औवा सायानि बार आरो लाद सायख' दंफानि सायहानि बार इफोर माने बेसोर माने फांनै बिफांनि बारा जोबोद मोजां आरो। थान्दा गुसु जायो इनि सायहायाव जिरायबा।
औ
ओंखायनो सायख' दंफांफोरखौ सायखं दंफांफोरखौ गायनांगौ आरो नोंथां सायहाया सायहा सायहा जासो गारो नोंथां।
औ आरो दानि दिनाव दाथ' बिराद गरम बोथोर जोंथ' दा दैज्लां बोथोर जाबाय जों हिनजावफ्राथ' बिराद इदिनो फुंनि सातथानिफायनो फुंनि बार'थासिम माइ गायो। सानदुङाव बिराद हाबहाबो आरोना न'आव फैबाबो बिराद थानो हाया हाया गरम हाव हाव मोनो जों बे समाव फिफांनि फिफां गिदिर गिदिरनि बार मोनबाथाय सायख्लुम मोनबाथाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो बिराद सुदेम मोनो आरोना बिदि जायगाफोराव थानो मोननांगौ आरोना बिनिखायनो न'खरफोराव बोसे हायो एसे फि बां गायनांगौ आरो ना फांसे बिफां दानफायबाथाय फांब्रै फांबा बिफां गायनांगौ आरो ना नोंथां।
ओं। आरो जों इदिनो फिथाइ जाजाग्राफोरनि बिफांफोरनिखौ जोङो इदिनो जिखुनि बनबो बानायहायो ओ थाइजौ थाइजौ फिफां थाइजौ फिफांनि थाइजौ फिफां ओ थाइै बिफां आरो सायगं दंफांफोरखौ जोङो जैग' होनायनिबो बन बानायनोबो हायो।
औ नोंगौ नोंथां। आरो नोंथाङा बुंलांदों जे इदि आ नोंथाङा माबाखौ मानो मोनलाय नालेखर फिफां नालेंखराथ' जानो थाखाय देहानि थाखायबो बिराद मोजां बिनि बिदैयाबो बिराद मोजा होना खोनो मोनदों नालेंखर जाबाय थायोबा इदिनो देहा गारजि हिनजाव बिमाफोराबो इदिनो नालेंखल फिथाइखौ बिदै फुं फुङाव लोंबाय थाबाथाय गथ'फ्रा गुफुर मोजां जायो आरो नालेंखल फिथायाइखौबो जाबाय थाबा मोजां जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो इदिनो आफेल फि थाइफोराबो जाबा बिराद मोजां आरो आरो नालेंखल फिफांखौ दिनो माखासेखौ बाथामबो बानाय जायो आरोना नारेंखर बिफाङा। बिराद गिदिर गिदिर थायोना अबावबा अबावबा बिफोरो बाथाम दिुहुन जायो आरो ना। आरो माखासे बिजौ आग्लायनायफोरा मोजां नङि बिजौफोराथ' बांसिन मोजां जाया नालाय बाथाम जानो नागिरा नालाय बेफोरखौ जोङो बन जानायाव बाहायनो हायो आरोना।
आरो जोङो नालेंखल बिलाइजोंनो जों हासिबबो बारनो हायो आरो ना नों
औ ना औ बिराद मोजां मोजां सुबिदा दं आरोना दा बायदियाव।
उम आरो जोङो थालेद थालेद फिथाइ सामथायखो जोङो बिफांआवनो थायो नालाय जों थालेद फि फिथाइखौबो जों सिनि सामफा थालेदखौ जों जैग' जैग' होननाय प्रसादावबो होनो। होनाय होनाय जायो।
औ दे होमबा नोंथांजों रायलायना बिराद गोसोखौ गोजोन मोनबाय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां।
ओं जायो दे नोंथां होमबा उनाव लोगो मोनफिन सिगोन दे नोंथां।
हा